हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादो ना।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय
नोंथांनो ओ। बे समाव कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि ओ नोंथांजों आं जोंनि जिथु दावबायनाय बा जों। बेरायग्लांनायनि। सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन
औ ओं नोंथाङा जोंनि नैबे ओनसोलाव। माबे - माबे जायगायाव ओ माबोरैहाय दावराय दावबायफेरखो आरो लोगोसे सोरजों बेबायदि दावबाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हाग गोनना
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोङो आङो जोंनि ओनसोला बिदिनो ओ बुंन थाङोब्ला दारागाव, चकि मा ओ आरो दुमनि बिदिनो ओ बगामाथि ओ जोहोलाव पात आरो भुटान बेफोरावनो दावबायना फैबाय आरो नोंथां बिदिनो औ जों खाथि - खालानि ओनसोलावनो दावबायना जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला ओ खाथि- खालानि ओनसोलावनो जोबोद मोजां मोजां जायगा दं दावबाय जानाय बिदिनो हाजो सेर औ
औ नोंथांनाव आरो आं बेखौ सोंनो सानदों जे ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदो ओ सुखि आरो दारागाव बै ओ दारागाव आरो सुकिनि मोननैनि गेजेराव माबाफोर फाराग दोङोना ना बे मोननैबो एखे प्लेस बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला आंङो सखिखौ मोजांसिन मोनो। मानो होनब्ला ओ बेयावहाय ओ गोबां बिदिनो ओ दारागाव दं हाजो हालायालाय बि बिदिनो सुखिखौ मोजांसिन मोनो आरो ओ दैयाबो मोजां बिनि दै बोहैनाया बो मोजांसिन बिदिनो मोननै जा फारनै साइदथिंबो दै दंङो। आरो गेजेराव लामा बे आरो गोबां मानसियानो थांङो आरो सुखिया मोजांसिन जायगा होननानै आंङो मोनो आरो नोंथां। दारागावखौ बिदि औ लांदां बिद बिदिनो बारा मोजां मोना आरो
औ दा बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा बुंदों जे बगामाथि बे बगामाथिनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बे बगामाथियाव आं खनसेल थांफेरबाय आरो बे बगामाथियावबो बिदिनो दै दं हाजो दं आरो मन्दिर दं ओ बिदिनो आरो नोंथां।
औ दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा सिमला होनना बुंदों बे सिमला जायागाया हाजो एरिया ना ओरैनो सरासनस्रा बेरायनाय जायगा बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
सिमलायावथ' आं थांफेराखैमोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा दुमनि होनदों दुमनि
औ दुमनियाव अ बिदिनो सा बागान दं ओ बिदिनो बेलेग ओ हारिनि मानसिफोरा फैयो बे ओ गायो बे साहा बागानखौ ओ बेयाव गोजोबा गोबां मोजां मोनो बिदिन थांनानै गोथां गोथां गाबनि बिदिनो ओ फट'फोर साफायनो जोबोद मोजां जायो आरो बेरायनो थानोबो। नोंथाङा थांफेरबाय ना थांफेराखै? नोंथां
आंथ' बे दुमनि जायगायाव थांफेराखै ओरैनो औ खाथि खालानि बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि सुकि आरो दारागाव आरो बगामाथि आरो मैना फख्रि बेफोराव थांफेरदों ओ‌ औ।
दा नोंथाङा मैना फुख्रियाव मा मा था नुनानै फैखो एबा मा मा दं बोरैहाय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ मैना फुख्रि होनना बुङोबा बे मैना फुख्रिनि मुङानो जाहैबाय ओ जेरैहाय जोंहा मुङावनो मिथिना मोनो बे मोनसे फख्रि बेयाव जोंहा मोनसे फख्रि दोङो आरो। बेखौ जों मिथिगौ बे गोथार फ ख्रि आरो बेयाव जोंहा मोनसे बे मन्दिर दङ बेयाव बै जाय मैना फुख्रि थानाय बे हाजोआ ओ जों नुनायाव गोजौसिन हाजो थिखिनि महर हरैबो जों बेखौ नुयो। दा बै गोजौसि फिन हाजो हाजोआवनो ओ जोंहा मोनसे मन्दिर दङो। आरो बे गोजौ हाजोआवनो जोंहा ओ मोनसे फुख्रि जों नुहैयो थांनानै बे फख्रिनि मुं खौनो जों मैना फुख्रि होनना मिथियो आरो बे मैना फुख्रियाव ओ थांनो थाखाय जोङो गोबां सिरि बेबायदि गोलाव सिरियाव थाबायना थांनांगौ जायो। आरो बेयाव था थांनायनि सिगां जोंहा मोनसे ओ गाहाय मोनसेयाव धोरोबाव ओ मोनसे जोंहा मन्दिरबो दङ बे मन्दिर खिनियावनो जोङो जोंनि दावबायनायाव लांनाय गारि मथर बेफोरखौ जोङो बेखिनियावनो लाखिथ'नांगौ जायो। मानोना जों मैना फुख्रि जाय मैना फुख्रिथार बेहालागै थांनो गारि लांनो हाया। बेनिखायनो जोङो ओ ससे जे थोरोबसे बे थोरोब मोनसेयाव जों गारि मथरखौ दोनलांनांगौ जायो। बेयावनो जोंहा ओ दखानबो दङ साहा दखान। आरो बेयाव जिरायनाय जिर'निबो दङ। आरो बेयाव दासान्दि जोंहा मोनसे मन्दिरबो लुगासिनो आरो बेयाव बे मोनसे थोरोबाव जोङो फिसा फिसा जोंहा बान्दरबो नुयो गोबां। आरो बेनि गोथौ बेनि गाहायाव जोंहा गोथौ मोनसे से दैमा बो हैैनाय नुयो गोथौआव जिरि जिरि दैमा बोहैनाय गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइनि गेजेरजों दैमा दै बोहैबोनायखौ जों नुयो दा बेनिफ्राय जोङो सिरि गोबां गोलाव सिरि गाखोनानै थांनांगौ जायो आरो बे एबेखौ गाखोना थांनायनि उनावहसो जोङो बे मैना फुख्रिखौबो नुहैयो आरो बेयाव जोंहा मोनसे गोथार मन्दिरबो नुयो। आरो बेनि ओ खाथि खालायाव जों गोबां बेबायदिनो मन्दिरबो नुबावो। आ जेरैहाय। अन्थाइ दन्दर नुयो बेबायदि बेयाव गोबां सुबुंफोर थाङो ओ जोंनि बर' सुबुं आरो नेपालि। बेबायदिनो हारसा। गोबां माने बेयाव थाङो आरो बे मन्दिरखौ नायनो।
उम।
खोनादोंना नोंथाङा? औ
ओ दा बिदिनो नोंथाङा ओ गोबां जायगा ओ दावबायहैनानै नोंथाङा ओ मा मा गियान आरजिनो हादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन थारैनो। ओ गियाननि बेलायाव बुङोबाथ' जोङो दावबायनाय आव ओ ओरैबायदि जों मोनसे ल' गियानखौ मोननो हायो जे ओ गासैबोथ' गियाना जोंहा आलादा जायो। जेरैहाय जों दावबायनायनि बेलायाव बुङोबा ओ जों बेखौनो लानो हायो जे जे जों दावबायनानै नुहैयो बे जों दावबायनाय जागानि आसार खान्थिया बे आसा र खान्थिया मा रोखोमै ओ सोलिदों आरो जोंनि नैबे जों जेराव थायो जि बे जायगानि आसार खान्थिया माबादि सोलिदों आरो बेनि ओ जिथु ओ जौगाथाया बै जायगानि जौगाथाया माबायदि आरो जोंनि जायगानि जौगाथाया माबायदि बेखौबो जों नुनानै जों माने सोलोंनो खुबिदा मोनो। आरो बेवहाय जोंहा नुयो जे बेहाय मा रोखोमै मा आबादखौ मावदों बे जायगायाव आरो मा रोखोमै बे जायगानि जिथु सोलोंथाइया माबोरै सलिदों आरो जोंनि नैबे सोलों थाइया माबोरै सलिदों बेफोरखौनो जोङो ओ सोनारनानै जों माने ओ बै फोर जायगानि बायदि जोंबो माने ओ सोलोंनो हायो आरो बेखिनिखौनो जोङो दावबायनायनि बेलायाव मोनो। दा बेनिफ्राय आं नोंथाङा सों मोनसे नों थांङाबो दावबायनायनि बेलायाव जाहाथे बेबादिनो माबा मोनसे मोजां गियानखौ सोलोंनो हादोबा माबा मोनसे गोबां मोजां मोनसे नलेजखौ लानो हादो जानांगौ। दा बेखायनो आं नोंथांनाव मिथिनो लुबैयो जे नोंथांङा दावबायनायनि बेलायाव ओ माबायदि गियान सोरजिनो हादो आरो माबायदि नलेज मोननो हादो।
ओ दावबायनायावथ' जोंङो गोबां ओ सुबुंफोरनिफ्राय गोबां ओ बिदिनो आयदाफोर मोनलाङो बिदिनो बिसोरनि थासारिफोरखौ नुनानै जोंङो ओ बिदिनो बिसोरनि ओ जौगाथायाइखौ नुनानै जोंङो जोंनि गोसोआवबो बिदिनो गियान जाखांफैयो आरो। बिदिनो गुबुनफोरनि सोलोंथाइखौ नुबोला जोंबो बिदिनो मावनांगोन जों बिदिनो थानांगोन होननानै जोंङो बेफोर गियानखौ जोंङो मोनबोनाय जायो आरो नोंथां। औ। औ बिदिनो ओ फो सोलोंथाइनि बेलायावनो जा मावनाय दांनायनि बेलायावनो जा बिदिनो थासारिफोरनि बेलायावनो जा बिदिनो जोंङो गोबां गियानखौ मोननो हायो आरो। दाब दाब जायगायावथ' बेलेग बेलेग ओ थासारि जायो नालाय जेरै भुटानाव बिसोरनि ओ थासारिया जोबोद ओ गोजोन थासारि आरो। बिदिनो औ। बिदिनो बिसोरनि गाननाय जोमनायाबो बेलेग जायो, बिदिनो ओ रायलायनायफोराबो बिदिनो बेलेग जायो, बिसोरनि थासारिफोरा जोबोद गोजोन निजोम आरो थासारिफोरा जोंनि ओ बाहेरनि बायदि जोंनि ओनसोलनि बायदि बिसोर थासारिया गालाय गुजाय एबा गारि मथरनि खायसे खोनाया बिदि बिदिनो गोजोन जायो आरो। औ आरो बेसि बिनिया गोबां रुल्स दङ' बिसोर बेफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ।
औ।
औ।
दा नोंथांनि बायदिब्ला ओ बेफोराव थांनानै जोङो ओ गोबां जायखौ जोङो नैबेयाव थानानै नुहैयाखै बा बेनि बागै जों जेबोखौनो मिथिना मोनाखै बेखौबो जों मिथिना मोनो आरोना नोंथां। औ दा जों जेरैहाय नों थाङा बुंदों भुटानाव थांनानै भुटाननि जिथु नेमखान्थि आरो रुल बेफोरखौ जों मिथिना मोनो। आरो लोगोसे जेने बेयाव थांनाय सुबुङा बेयाव थानाय आरो बेयाव थानाय सुबुंनि राव आरो बेयाव थानाय सुबुंनि जिथु मोनसे ओ सोलिनाय आसार खान्थि बेफोरखौबो जोङो बे आं दावबायनायनि जोहै मिथिना मोनो आरो नोंथां ना? औ। दा नोंथाङा जिथु बेबादि दावबायनायनि सायाव फोरमायनानै हो गोबां खोथा फोरमायबाय आरो बे खौ मिथिनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनदो। आरो आं आसा खालामोजे नोंथांजों बेबायदिनो उननि बेलायावबो मोजाङै सावरायनो मोनफिनगोनखौ। दा नोंथांनिसिम ओ साबायखर बावहरनाय थाबाय।
ओ बिदिनो दावबायनायनि एबा बेरायनायनि बागै ओ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ आसा खालामनो नोंथां जों आरो खनसे फिन बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै ओ बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोन थजासिनगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बिदिब्ला।
औ दे दे।